अ मा खालामगासिनोंदंलै नोंथां?
नोंथां नैलै ओरैनोसो जिरायलाबायनानै दंलै नोंथां दखानावोसो थांनो नागिरदोंमोन आं नोंथां। ओ फन हरनायालाय जिरायफिनबायसो आंनै।
ए नों दसेजेरायदो खोमा नोंथां दसे सावरायलायनो जोंहा सानदों मा होनो
औ जायो जायो नोंथां जायो।
औ, माथो लायनो नागिरदोंमोन नोंथांनि दखानलाय नोंथाङालाय?
है नोंथां ओंख्रिफ्रानो गैयालै नै दावदैसो लायनो नागिरदोंमोन आं नोंथां।
अ नोंथां बिदिसो होमबा ना।
ओ बारा सम नाङा नोंथां आंनो नोंथांनो जिबा मिनिटसोल' सम नांगोन नोंथां बारा सम नाङा आरो।
औ जायो जायो नोंथां औ जागोन दे दे।
ए ओरैनो नोंथां गायनाय फुनायफ्रावथ' जोब्बायानो ना नोंथां?
गायनाय फुनाया जोब्बायलै नोंथां जोबनायालाय नै ओरैनोसै जिरायबाय द दथ'लै। खामानि दामानि गैला माथो हाजिरा मुजिरा नागिरबाबो मोनलायलांलासै माथो। मावनो थाखाय औ।
ओमफ्राय नोंथां गामिफ्रावथ' जोबजोब्बाय ना नोंथां होमबा?
ओइ जोबजोब्बाय नोंथां गैला होनजायो।
अ। ओमफ्राय नोंथां दामानि माथो मावगासिनो दं नोंथांङालाय?
मा होनबावनो नोंथां खामानि दामानि गैला नै ओरैनोसो न'आवनो जिरायलाबायनानै म बाइल सबाइल नायलागासिनो आं। टिभि सिभि नायलागासिनो बाथरि सााथ'रि अबाव मा जादों मा जायाखै बेखौफोरखौसो नायलागासिनों नोंथां।
औ दानिबालाय बिदिनो जुगसै नोंथां जोंहा। जायगायावनो थानांगौ जायगायावनो फरायनांगौ जायायावनो जायगानिफ्राय नायनांगौ बिनि नोंथ इनटारनेट जाजोब्बाय नोंथां दानि जाय टेनसनानो गैला। औलै रांगनि आखालफ्रावबो जों मालनाव बिब्रबनानै जों ट्रन्सारफारफोर बानायला बायनो नों थां दानि जुगआव जबो टेनसनानो गैला आरोना नोंथां
औ नोंथां औ।
औ ओमफ्राय नोंथां बाजारफ्रा माबायदि सोलिनो नोंसोरनिथिं मैगं थाइगंफोरनिया? जायाखै नोंथां?
हेलौ नोंथां।
ए बाजारफोरनि बाजारफ्राव माबायदि सोलियो होनदां नोंथां मैगं थाइगंफोरा माबायदि सोलियो नोंथां? नांलायगोना नांलाया जाखो?
बाजारफ्रा ओ जोंना बिदिनोसै आरो जोंना आरो गामि एरिया आरो गामि एरियानिफ्राय बांसिन लांनाय जायो बाय मैगंथाइ जोंहा असल ब
खाथि नलाफ्रानो जोंनियाव बांसिन फैनानै मान आाथाखौ बायनानै लांफैनाय जायो। माइरं बिदिनो गोथां मुवाफोरखौ बांसिन लांफैनाय जायो आरोोना नोंथां बिदिनोसै।
अ नोंथाङा मावाखै नामा ओमफ्राय मैगं थायगंफोरखौ खेथिफोरखौ?
नोंथां आंथ' नै दासो माइ गायखांदों आं बानलु आबादसो मावनो नागिरदोंमोन। बानलु आबादानो दुइ तिन बिगासो मावनो नागिरदों आरो ना नोंथां आङो।
उम ओरै नोंथां बे बानलु आबादखौ माबायदि मावनाय जायो नोंथां आंबो मावनायांगौमोनलै नोंथाङा एसे खोनथालाय आंनो। मादि मावो?
ए नोंथां बानलु आबर थावनि थाखाय एसे बोरि जायगा नांगौ नोंथां जायावहाय दै जमा थ दा बे जायगायाव नांगौ आरोना नोंथां बानलु आबादखौ मावनो थाखाय। बेवहाय औ बेवहाय जोङो बानलु आबादखौ मावनो थाखाय जोंहा नोङो बां गावहा माने सि सिगांनि थांखांनाय जाय बानलु बेफारिफोर बिसोरनिफ्राय बानलुखौहाय नोङो गायनो थाखाय बे बायनानै लानांगौ आरो बेगरफोरखौ आरामनो बख'नानै बानलुनि ओमफ्राय बेखौ फोराननानै अ बा जि जि गुरै एबा लेखाफ्राव जोङो थननानै दोनजायो जेरावहाय बानलु बेगरा मुसिया आरो नोंथा मुसिबा माने जोंना खिलिनो नागिरा नोंथां बेगरा आरो बेलेगनाव बायनांगौ बायनांगौ जायोबा माने फांसेयावनो थाइबा सय थाखा गाहाम होनो गोनां जायो आरोना नोंथां। बेवहाय नोङो बायनानै बानलु बेगर बिजिरनानै लानाया साबसिन लाब थायो नोंथां बेवहाय बांद्राय लसबो थाङा बे फुलिफोर बायनायाव नोंथां नोङो एक बिगा दुइ बिगा गायनो थाखाय थिनि सारि हाजार थाखा गारनो गोनां जायो आरो हालेवनाय मानाय गायनायफ्रा एक्सट्रा खरसा जाबावो आरो ना नोंथां।
औ औ।
आरो मा होनबावनो जोङो नोंथांनो एसे खिन्थाहरनां बेफोर मावनो थाखाय जोंहा माखासे माखासे बिदिनो हासार माखासे गोनां गोनां हासारफोरखौ जोंहा होनो गोनां जायो हालेवनाय मानाय जोंहा ट्रेक्टर आरिनि खरसा बे फोरनि खरसा आरो बानलु आबादखौहाय नोङो बिदिनो मावनो गोनां जायो आरो बिराद जोथोन लानांगौ हाग्राफोर आरो सम सम एम्फौ जायैफोरनि थाखाय मुलि फोर गोबां होनांगो गोनां जायो जाय मुलिफोरखौ नोङो इन्टारनेटावनो मोनखायो। इन्टारनेटाव नायबानो मोनजोबखायो मा मुलिखौ मा समाव होनांगौ मा एम्फौनि थाखाय मा मा हाग्रा थैनायनि थाखाय मा मुलि होनांगौ बेफोरखौ गासिखौबो मोनजोबखायो आरो ना इन्टारनेटावनो बेफोरखौ नायनानै नोंथाङा होनो हायो आरो हायाबा आं नोंथांनो मा नोंथाङा मावोबा आंनो सोंहरबानो जाबाय आं नोंथांनो फोरमायहरगोन आरोना नोंथां बेफोरनि बागै
औ। होमबा नोंथां बानलुखौ माने बोरि जायगायावसो मावथारनांगौ आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ औ औ।
ओमफ्राय नोंथां मुलिफ्राबो गोबाङानो होनांगौ जायो नामा नोंथां?
नांगौ जायोलै नोंथां बानलुआ नङाबा मोजां जानो नागिरा माने।
अ ओरैनो नोंथां बानलु मावोब्ला जेनेबा हा लायै हा आरोना नोंथां बिगानैसो मावोबा बेसिबां खरसासो जागोन नोंथां बानलुखौ?
बिगानैसो मावोबा नोंथाङा गासै नैजि रोजासो नैजिबा रोजासो गासै खरसा जागोन नोंथां। औ औ।
ओमफ्राय नोंथां बिदिनो दामफोरा माबायदि सोलियो नोंथां बानलुनिया बाजाराव?
नोंथां दामफोराथ' गिबियावहाय नोङो गिबि गायनो हायोबाथ' नोंथां नों बिराद रां रां एबा लाबा थायो नोंथां। केजियावनो गुजौ गुजौ दाइनजौ गाहाम मोनो नोंथां। गिबियावहाय आरो गदाय जालांबाय बिदिनो दामाव खमायलांबाय थायो बेफोरनो गासिबो मुगाजों मुगासो जाखायो नों बेफोर गासिबो बेसेनफ्रानो बिदि जाखायो नों बानलुना बिदिनोसै आरो।
अ।
औ।
ओमफ्राय नोंथां बे गदाय गायोब्ला बेसेबांसो मोनहैयो जोङो?
गदाइ गायहैबाबो नोंथाङा जोङो कुवइन्टेलसे बिगासेयावथ' नों नोंथाङा कुइन्टेलसेया मोनखायो होननानै बुंजायो। बिदिनो जोङो गासै बिगासेयाव नोङो दाइनजि दाइनजिनिफ्राय से लाखसोआ मोनखागोन आरो नोंथां बिगासे गायोब्लाबो।
अ अ।
मिथिबाय औ औ।
ओरैनो नोंथां बे गिदिर फिसा दामा एखे जाजोबो ना नोंथां माबाया बानलुनि बै बानलु गिदिरनियानो आरो जेनेबा अबा फिसा फिसा रोखोमनि थायोना नोंथां।
औ नोंथां औ थायो थायो बेफोरनिबो बेलेग बेलेग बेसेनफोर दङ। बेवहाय नोङो बाजि द'जि एबा जौसे गाहाम मोनो नोंथां गिबियावहाय आरो उनावहाय गदाय गदाय जालांबाथाय थामजि ब्रैजिया बेफोर बेफोरावनो थायो आरो नोंथां के जि सेयाव औ लस जाया नोंथां जानाय नालाय बेयावबो।
औ औ।
औ।
अ दा नोंथां नोंथाङा फ्रि जागोन ना नोंथां?
औ नोंथां फ्रियानोलै औ दे दाउदैखौ दा लायनोसै आं नोंखौ सावरायहरदो‌।
नोंथाङा होमब्ला नोंथाङा आंनो दावबायदिंनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां जेनेब्ला जों मा माजों दावबायनो हायो? जेनेब्ला बेखोफोर माखासे आरो मा मोनो जों दावबायनायनिफ्राय बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ औ नोंथां हागोन दे हागोन नोंथां जोङो दावबानाय होनबाथ' जोङो दाबसे जायानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा थांनायसो हिसाबावसो थांबाय आरोना नोंथां। जोङो जेरावहाय जोंङो माखासे सोलोंथाइबो मोनहैयो गियानबो मोनहैयो आरो नुथायफोर मोजां मोजांबो नु नुहैयो जोङो दावबायनो थाखायथ' बिराद राहाफोर दङ नाथाय नोंथांनियाव गिबियावनो राङा थाथारनांगोन आरो ना नोंथां राङा एसे गोबाङैनो थानांगोन जेरै गोजान गोजान एबा गुबुन हादोर दावबायनो थाखाय नोंथांनाव एसे बांसिननिफ्राय बांसि रां थानांगोन आरो नोङो बिदिनो गावनि हादोरावनो गुबुन जायगायावहाय जेरै माबा माबि गोदोनि माल बाय नेरसोनफोर बायखोन्दा नेरसोनफोर बेखौ नायनो थाखायबो नोंथाङाव एसे एनै राङा थानांगोन बेफोरनोसै आरो नोंथां आरो जोङो थांनो गोजां हादोर हादोर मोनसेखौ बारलांनो थाखायथ' जोङो बांसिनानो फ्राय उरां जाहाज उरां जाहाजखौसो बाहायनाय जाखायो दिङाफोरावथ' राङा बांसिन लायो होनजायो नोंथां। उदरां जाहाज फोरना एसे खमसिन जायो आरो नोंथां आरो हादोरफोरनि बागै नोङो बबे हादोराव थांगोन बेखौबो नायनांगोन नोङो हादोर दावबायनो थाखाय जेरावहाय नोंथां नोंथाङा नायनांगोन बै हादोरनि कारेनसिया माबायदि जोंनि हादोरनि कारेन्सिनिफ्राय जोंनि भारत हादरनि कारेन्सिनिफ्राय बै बेलेग कान्ट्रिनि एबा हादोरनि कारेन थिया बांसिनना खमसिन बेफोरखौ नायनानै लांनो हायो रांखौहाय नोंथाङा बांसिनबा बै हादोरनि कारन्सियाहाय जोंनि बे कारन्सिनिफ्राय राङा बांसिन जाहैब्ला नोंथाङा रांखौहाय बांसि लांनांगोन जेनेबा एक्स'आ बिसिनि कारेनसियाव दस थाखा जायोब्ला नोंथाङा एक एक्स' खालामनो थाखाय नोंथांङा से रोजा से रोजा रां लांनांगोन बिदि बिदि आरोना नोंथां। से लाख आ से लाखआ बाजि रोजा जायोबा नोंथाङा से लाख खालामनो थाखाय नै नै लाख लानानै थांनांगोन बिदि बिदिखौ नायग्रो जोबनांगोन आरो नोंथां हिसाब लाजोबग्रोनांगोन मायाव थांबा माया बांसिन खरसा जागोन नोंथाङा आरो जानाय लानाय थानायफोरखौहाय नोंथाङा बांसिनै सिन्था खालामनांगोन मानो होनब्ला जानाय थानाय जानाय थानाय उन्दुनाय लायाबा नोंथाङा मारै दावबायनो बेफोरनि सायावहाय सोंथि फैया आरोना नोंथां।
औ।
आरो बिदि बिदिनो जोङो गुबुन हादोराव थांनानै जोङो बैसिनि हादोरनि हादोरनि माखासे कालचार नेरसोनफोर बायखोन्दा नेरसोनफोर बिसोरनि हादोरनि कालसार फोरा माबायदि आरो गाननाय जोमनाया माबायदि नोंथाङा बेफोरखौ खेबसार एबा नोजोर लानानै फैनो हागोन जोंनि हादोरनि ओमफ्राय माबायदि जायो बिसनि हादोरा जोंनि हादोरनिफ्राय साबसिन नंगौना नङा आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय जोंनि हादोरनिफ्राय साबसिनफोर जायगाफोर दंबाय बायो नामा होननानै नोंथाङा बेफोरखौ नाय थांनाय नायनो थांनो हायो आरोना नोंथां आरो
औ औ।
माखासे गिदिर गिदिर सेब्रिटिफोरखौहाय जोङो नायनो हायो जेरावहाय फांसनफोर एबा इभेन्टफोर जायोबा जों बेफोराव थांनानै बिसोरखौहाय नायनो हायो माबायदि बिसोरनि बिसिनि हादोरनि स्टारफोर एबा फिल्म इन्डास्ट्रियावहाय खामानि मावग्राफोर बेफोरखौहाय जों नायनो नायनो हायो। बिदिनो आरो नोंथां आरो जोङो बेफोरखौ नायनानै जोङो जोंनि हादोरावाय दावबायनो थाखाय जों हा माखासे जोंनि हादोरावहाय दावबायनो थाखायबो जोंहा माखासे अबेबा अबेबा जायगायाव थांनो थाखाय जोंहा फास आरो माखासे रुल रेगुलेसनफोर दङ बे खौहाय जोंहा नोजोर लानानै दावबायनो नांगोन ना नोंथां गुबुन हादराव बिदिनो जोंनि हादोरनि बायदिथ' गुबुन हादोरनि बायदियाबो एखे जाया नालाय नोंथां जोंनि हादोरा माबायदि सोलियो बेलेग गुबुन हादोराबो बेबायदि एखे सोलिया जानो हागौ बेखायनो नोंथाङा बिसोरनि रुल रुल रिगुलेजनफोरखौहाय नोंथाङा नोजोर लानानै थांनो नांगोन आरो ना नोंथां। ओमफ्राय नोंथां जोंना समाबोथ' जानानै थांबाय नोंथां खबर फोरा मोजांथ' नोंथां?
औ नोंथां मोजाङानो दे दोनथ'लायजा सिगोन नामा नोंथां होमबा समावो जाख'बाय माथो औ दे।